खोनादों ना
हेलौ नोंथां
हेलौ
खोनादोंना खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना
खोनादों नोंथां खोनादों औ।
औ गोजान फुंबिलि
औ औ नोंथांनिसिमबो नोंथाङा दायो
औ
खोनादोंना?
माब्रै दं?
मोजाङानो
ओरैनो जिरायनानै
खोना खोनादोंना नोंथां
हा
जिराय जिरायनानै दं औ मारैथो खोनानो नागिरा बांद्राय
नेट प्रब्लेमलै
अ
हेलौ
दे दे दे दे
खोनादोंना
औ ओमफ्राय खबर सबरफ्रा माब्रै?
मोजाङानो नोंथांना लाय
फ्रा मारै नोंथां
नोंथांना बोरै खबरा? अ नोंथाङा देहा खौ माबोरै जोथोन लािनांगौ बेनि बागै बुं हागोन नामा? मा खोनादों ना? हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां खोनागासिनो दं नोंथां खोनागासिनो दं।
अह ह। थिगानो होमबा नोंथाङा देहाख माबोरै जोथोन लाखिनांगौ बेनि बागै बुंनो हागोन नामा?
उनाव सोंदों दे मोजां बाथ्रायानो दोद देहा होनोबाथ जों। जेनेबा सासे मानसिनि जिउ खांनायावहाय बयनिबो गोनां बांसिन गोनांथियानो देहा जोथोन लाखिनाय ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ दा जों देहाखौ जोथोन लाखिनोब्ला जों फुंनिफ्राय मोनाजासिम जोङो मा माखासे खामानिखौ माव मावनांगौ जायो
औ नोंथां
जोङो थि समावहाय सिखारनाय आरो थि समावहाय उन्दुनाय बेबो मोनसे नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ बेथ मावनांगौ खामानिथारयो
म आरो बेजों लोगोसे जोङो जानाय थि
औ
जानायाबो मोनसे जोंनि देहाखौ जोथोन लाखिनाय मोनसे खामानि
औ आरो जानायजों लोगोसे जेनेबा फुङाव सिखारनानै बियाम खालामनाय खारनाय बेफोरखौ खालामनो हायोबा मोजां
औ औ नंगौ नंगौ
औ
जोंनि ओनसोलावथ फुं जाबानो लामाजों थाबायनाय सोरबाफोर खारनाय बेफोर सोलियो नोंथां बेफोरथ देहानि थाखाय औ औ बेफोरथ देहानि थाखाय जोबोद मोजां ना
औ जों साफ्रोमबो बेबादि खालामनो हानांगौ देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय
औ लोगोसे बे फोथारफोरावहाय थांनानै खारदिंनाय सिनस्रि फेंनाय आखाइ फेंनाय बेफोरबो जोंनि थाखाय गोनांना
औ औ
ओरैनो नों नोंथांमोननिथिं देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय माबायदि जानाय लोंनाय बाहायोबा
जानाय लोंनायखौ बुंनो थाङोब्लाथ बिब्दिनो जोंहा दोरोङारि माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलिफोर बाहायो जेरै गगा मोननायफोराव बिदिनो दाउ बिदै फुदुंनानै लोंनाय नंङा थां बेफोरखौ लोंनानै बे गगा मोननायफोरखौ बा लोग लोमजादबनायफोरखौ जों माने स्रां थांहोनो हायो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो देहाखौ जो थोन लाखिनो थाखाय जोङो बे बांद्राय माने मुलि बाहायनाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जायालासे थानो हायोबा जोबोद मोजां देहानि थाखाय। मानोना आथिखालाव गोबां मुवा बेसादावनो मुलि बाहायसै। दा बेफोरखौ जानानैनो मानसि प्रामानिक गोबां बेराम जायो बेनिखायनो जों देहाखौ जोथोनै लाखिनोब्ला जानाय लोंनायफोरखौ एसे जखानि जानांगोन। आरो एसे लोमजानाय मोनब्लानो जोङो डक्टारनाव दिन्थिहैनांगोन नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
अब्लासो जोङो ओ जानो हाथाव डाक्टारनाव नायजाब्लासो जोङो देहाखौ मोजां लाखिनो हागोन बा लोमजानायनिफ्राय बागनो हागोन बेनिखायनो एसे एनै देहाखौ लोमजानाय मोनदोंबा बा सानाय सुनायफोर जादोंब्ला डक्टरनावबो दिन्थिहैनांगोन लोगोसे बियाम खालामनांगोन। लोगोसे जानाय लोंनायखौबो जों खोब साबधान जानांगोन नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ।
ओरैनो इदिनो गगा मोननायफोरावहाय माबाफोर ओंख्रि बिदैफोर स सनानै जायो नामा नोंथां।
गगा मोननायफोरावथ बिब्दिनो औ खोनादों खोनादों। गगा मोननायाव जोङो दहाय बुंनाय बेबायदि जेनेबा बे बानलु बिदै फुदुंनाय बा नोरसिं बिलाइफोर होनानै फुदुंनाय बेफोर खौ लोंनाय नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननि चिंलाय?
जोंनिजोंबो नोंगौ नोंथां बेबायदिनो गगा एसे एनै मोननायखौहाय फाहामनो थाखाय दिनो खिफि बेन्दों मानिमु नि खांसिंसा मौ
अ ओं ओं।
मा होनो बिदि आ मैसुंखा बेफोरखौहाय दा फिसाजोंहाय बिदै रुनानै
औ औ। बेथ जोबोद मोजां गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थादों। औ औ
आरो आरो औ औ आरो खायफा खायफा बे मोनाय समावहाय उन्दुनोसोनि सिगां सामब्राम गुफुर थाव गोथां बेखौ फुदुंना लाथिजों ओमफ्राय खर थावाहाय फु नानै लायो गगाया मोजाङैनो रोंथारो
अ अ थिगानो होमबालाय बेनि अनगायैबो बे आमाय मोननायफोरावलाय मा बाहायो नोंथांमोननिसिम
जोंनिजों आमाय मोननायावहाय आं मिथिनायाव
मोनसे इन्दि इन्दि माबा दंना मा होनो बेखौहाय भिन्दि फिथोबा बे इन्दि फिथो बे इन्दि फिथोबखौहाय माखासे मुलि बिफां जेरै बेन्दों बेन्दोंखौ आं मिथिजोब ब्ला नोंथां माने खायसे आबौ आबौनिफ्राय सोलिब बोनाय
औ गो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय
औ बेवहाय सोनानै हाय गोदोनायावहाय गाननानै लायो ना नोंथां
औ औ औ
औ बेजोंनो मोजा बेजोंनो मोजां जाथारो
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो जेनेबा बै मा होनो आमाय मोननायफोराव माखासे हाग्रायाव रजग्रा बै बिन्दोंफोरखौ खानानै लानाय नुनो मोनो
औ औ औ
बेल्दों होनदोंमोनथाय बावबाय आं बे खौ मुंखौ
दे जेबो नंला नोंथां द
औ बेनि अनगायैबो जेनेबा आमाय मोननायफोराव मा मा मुलि जाबावो ओरैनो
आंथ बांद्राय मिथिया नोंथां।
औ।
सोलिबोनाय बेयो अजा होननायखौहाय फोथायो नोंथां।
औ औ जोंनिथिं बे आमाय मोननायफोराव जन्दिस जानायफोराव बे सख खानि बरिफोरखौ जानाय नुनो मोनो। उम देनाय फोरखौ बरि मोनोना बेखौ जायोबा बे आमाइ मोननाय बा सखानि जानाय बेफोरो जि मोजां हामो आरो
औ नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलावहाय बे फिसा-फिसौ बेमार-आजार जानायफोरखौहाय जों जोंनि ओन सोलावनो थानाय बिफां-लाइफां बेन्दों-बेनलाफोरखौ जानानैनो बिराद मोजां सो खानो हायो नोंथां।
ओरैनो नोंथांमोनहा बेमार आजारफोर जायोबा माने बबे देहा फाहामसालि लाङो खाथि जायो नामा देहा फाहामसालिफोरा?
नोंगौ नोंथां नों मोजांखौनो सोंदों सिगाङावहाय जोंनि ओनसोलावहाय देहा फाहामसालि एसेबां मानि गैयामोनब्लाबो दा एसे खाथियावनो गोदानै फसंबाय। गबारमेननि बेवहायनो जों माबाफोर जायोबा बेवहायनो जों फाहामथाय होनो थाखाय लानानै थाङो नोंथां।
जोंनो देहा फाहामसालिखौ नांगौ देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय। नङाबा बांद्राय गिदिर लोमजानाय जायोबा जोङो गोजान जायोबा लांस्लाबनो हाया। जायनि जाउनाव बेराम जाग्राफोरा अबथिरा रुंसारि जानो गोनां जायो। बेनि खायनो जों देहाखौ जोथोनै लाखिनो बाथ देहाखौ रैखाथिनि थाखाय जोंनो देहा फाहामसालिखौबो नांथारगौ खाथियाव।
अ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हान्थिनाय ला लामाफ्रा मोजां जानांगोन जोङो लोमजा सा साजाबा थाबनो गारि फोजोंलांनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ हेलौ नोंथां
औ औ दे दे समाबो जाबाय नङा होमबा दे एसेनोसै